हेलौ नोंथां मा खबर नोंथां?
खबराथ' बिदिनोसै मोजाङानो औ मोजां मोजां।
औ। आंबो जोबोद मोजाङैनो दं नोंथां। अबंलावरिनि अननायाव। आसा खालामो नों नोंथांनि फेमिलि नोंथांनि याबो जोबोर मोजाङैनो दं होननानै।
नोंथांनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय। अबंलावरिनिसिम बोर बि
जागोन जागोन नोंथां नोंथाङा मा खालामगासि नो दं दा।
आंथ' दा ओरैनो दंथयो दंनाया ओरैनो दा ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंमोन आरोना।
अ नोंथां बिदिसो नामा?
उम। माबा मोनसे थेनसन माबा एसे साननानै दंमोन। हेलौ नोंथां?
अ बिदिसो ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा आबाद मावनायनि नोंथांनाव एसे गियान दं नामा नोंथां?
गियानाथ' दं आंनाव दंनाया नोंथांनो मानि मा आबादनि सानि सायाव जेनेबा नांगौ गियानखौ।
मोजां आंनो नोंथां माखासे आङो थासान्दि नोगोराव थाफैयो नालाय। आंनाव बाराद्राय माइ गायनायनि गियान गैया। आं बे गियानफोरखौ नोंथांनिफ्राय आरजि आरजिनानै लानो सानदोंमोन। नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ दसे समनि थाखाय आंनो होगोन हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां हायो बेथ' जेबो गिदिर खोथा नङा नंनाया आंबो जेनेबा एसे लुगैखायो आरोना जोंनि दाथ' नै जुगा गोदान जुग जाहैबाय जेनेबा आबादनि सायाव रावबो बेबायदि खबर लायाखै लानायाथ' ओरैनो आंबो सानो जेनेबा आं नोंथांनो आंनि रोंनायखिनिखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो जेनेबा नोंथाङाबो
जागोन जागोन नोंथां नोंहाब-नोंथां बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे समनि थाखाय होदो।
औ माइखौथ' जोंङो ओरैनो मिथिखागौ जों माइ गायनानैसो माइ आबादजोंसो जोंङो मा होनो थांनानै दङ। जोंनि आसामनि सुबुङानो फ्रायानोना औ अम माने
सोलोंनो लुबैदों आंनावबो हा दंङ नाथाय आंङो दिनैसिम गामियाव थांफेराखै मानो होनबा आंङो सोहोराव दासान्दि साखरि मावगासि नो दंङ। जेला साखरि मावनाया जो बसिगोन आंना बिनि जे-जेलांनो सा खरि मावनाया जोबो अब्ला आंङो गामियाव माइ आबाद मावहैनो नागिरदोंमोन बेनि थाखाय नोंथाङा आंनो एसे गियान होदो माइफोरखौ बोरै आबाद मावजेनो गुदिनिफ्राय जोबजासिम बोरै आबाद मावनानै बोरै फिथाय मोनहैयो नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायदो।
औ बेथ जोबोद मोजां आदा माइखौथ औ माइ माने जोंङो बोथोर सौफैहां-सफैहां जानाय लोगो लोगो जोंङो माइखौ दुब्लियाव गायनो थाखाय जोंङो सिगांग्रो मोसौजों हालौवग्रोनांगौ आरोना बेखौ खारायनाय होनो ओरैनो औ बेनि उनाव खारायनानै दोन खांनायनि उनाव जोंङो अखानि दै मोनबाय नङाबा जोंङो दुब-दुब्लियाव जेनेबा जों दा सोरनाबा-सोरनाबा जाम फै दंग खा खाथि दं बेनिफ्राय दै लानानै फैनाय बेयाव फैनानै दुब्लियाव सिगांग्रो दै सोबाय सोखांनायनि उनाव खारायबाय बर होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव सामार लाय होयो आ मै होबाय बिदि होनानै जोङो दब्लाय मोनसे जों सामार सामार होनाया माने जोङो बे सामार होनाया जाबाय जोङो सिगांग्रो हालेवखांबाय हाल खांनायनि उनाव नैथि खेब जेनबा हालौफिननाय खौ होनदों आरो
थि खेब हालौफिननायखौनो सामार होनाय होनो नामा नोंथां अ औ औ बेनि उनाव
हालेवबाय जों खोथिया फुहैगोन जे जायगायाव जों बे दब्लायखौ हालौग्रोबाय हालौखांनायनि उनाव जों फोमोनबाय फोमोननायनि फोमोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ जोङो सानथामसो सोमनांगौ खोनाबाय नोंथां? औ औ माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै सानथाम सोमगोरनांगौ जोङो माइ खोथिया रज होनो थाखाय बिनि उनाव जोङो सानथाम सो मनायनि उनाव बोखांबाय सानहरसे गोजौआव थिखांना दोननांगौ माइखौ मिथिबायना बोखांनानै औ बायहेरायाव गोजौआव थिखोनानै दोननांगौ हरसे दैनि बायेरायाव औ नंगौ नोंथां मानो होनबा जोङो बै दैया सर'नानै राननाय बाय दि खालामनांगौ आरो ना। होमबा खोथिया रज'नायाव मोज जां जायो आरो ना
मोजांसिन जायो औ औ औ बेनि उनाव नोंथां।
बेनि उनाव जोंङो दु ब्लियाव लांबाय बे फोमोननाय जायगासिम जोलैसिम लांनानै जोङो फैनानै होबाय फैखांनायनि उनाव माइ औ औ माइखौ फैनानै होबाय जोङो फैखांनायनि उनाव माइयाथ' बिदिनो सप्तासे एबा बिनि एखमबा सयदिन सातदिन आददिन गाहाम जायोना रज'नो नांगौ आरो टाइम नांगौ सम नांगौ बियो बिनि उनाव रज'बाय बेथ रजबाय आरो ओरै जोङो दुब्लियाव जोङो बेबायदि बिदिनो जों सिगां सामार होलाय बर' होलाय होदों होननाया खारायदों होननाया बेखौ जोङो माब माबानानै लाबाय जोङो दुब्लियाव बिनि उनाव जों आलि दानबाय आलिखौ दानथारनांगोन आरोना मानो होनबा जोङो आलि दानाबा गोजाम आलिया जोंनिया हाग्रा थायो बे हाग्रा आलिखौ जोङो माने फोसाबनानै लाग्रोनांगौ फोसाबनायनि ला बिनि उनाव जोङो गोदान आलि खोबाय बिनि उनाव जोङो औ गायनायनि सिगां माइ जे जेब्ला एवखाङो एवखांनानै दुब्लिया मोन अब्ला जों खनसे मै होग्रोबाय मै होखांनायनि उनाव औ औ औ माने हालेवबाय हालेवबाथ' जोंनिया हाया गोजौ गाहाय जायोना नोंथां बेखौ जोङो समान खालामनो थाखाय जोङो मै होनांगौ गायनायनि सिगां मै बेनि उनाव जोङो औ दोनबाय बेखौ खोथियाबो जोंना रज'बाय रज'नानै देरबाय बेखौ जों फुहोबाय जोङो न'नि मानसिखौहाय जेनेबा औ खोथियाखौ जों फुग्रोनना लानांगोन
औ औ। बेनि उनाव।
हनायनि उनाव जोङो। गायनाय थिलिसिम लांबाय बे खोथियाखौ नो। ओमफाय जों गायहैनाय जाबाय बेयाव ना
नोंथां आङो माखासे उन्दै समाव नुबोदोंमोन बै खोथियाफोरखौ। बिजौआव हासयो।
बे बिजौआव हासायनाया बे बे खोथि खोथिया बिजौ बे खोथिया बिजौ हास'नायनि जा होनानो जाहैबाय माने खोथियाया बांद्राय मानि गोजौ जौ लाङा माने जोङो। सा साइस्थ गोनां खालामनो थाखाय जों खोथियाखौ गाहाय बिजौआव हासनाय जायो।
अ बिनि बेनो होनबा गुबै जाहोना बेनो होनबा नोंथां हासनायनिया अ। औ औ।
माने औ। बिनि उनाव जोङो माइखौ जोङो एसे गोजान गोजान गायनांगौ आरोना बांद्राय खाथि खाथिबो नङा बेबो गायनाया। बांद्राय खाथि गायोबा जों। ना माइया। माबा जायो मा होनो फिथाइ मोना। रोजा जायोना बै माइआ औ रोजा जाबा जोंनि फिथाइया जोंना खम मोनगोन। खम बिबांनि मोनगोन बांद्राय गोजानबो गायनो नाङा बांद्राय खाथिबो गायनो नाङा। जोङो एसे जोङो। गावनि थाल लानानै जोङो। एसे गोजान गोजान गायनांगौ आरो मिडियाम औ औ जानथाइ। औ औ औ बेखौ गायबाय जोङो गायनायनि उनाव ओरैनो उम सोमखांबोबाय सोमखांनायनि उनाव जों एसे हासार हासार सारनानै होबा मोजां जायो आ
हासार हासारा अबे मोनसेया मोजांसिन जायो नो थां। मोसौ खि ना बाहेर दखाननिफ्राय बायनाया।
ओरैनोथ दाथ जोङो दानि मुगाजों नायोबाथ जोङो दखाननियानो मोजांसिन जायो आरो ना जानायाथ जोङो ओरैनो जेनेबा एम्फौफोर जायैनि थाखाय मुलि होनाय बेफोरबायदि बिनि उनाव जोङो माइआथ जोङो जि गायबाय गायनायनि उनाव जों बे दोनबाय जोब्बाय नालाय जोंनि गायनाया जों दोनबाय बेखौ बे गावनो मालाय हारसिंनो मा जागोन सोमखांबोबाय फिथाइ थायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जों हाग्रा फुना होनांगोन आरो ना गेजेर गेजेर हाग्राखौ जों नायथारनांगौ औ औ औ औ मानो होनबा जों हाग्रा जाग्लोबोबा जोङो माइखौ मोननाय नङा बेबो मोनसे गिनांगौ औ औ औ औ
एम्फौ एनला जायैनि थाखायबो माखासे राहाफोर लानांगौ ना नामा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ राहायाथ' लाथारनांगौ बेखौ माने बांद्राय जायोबा जों माइया थैथारो
औ बेनि राहाफ्रा माबोरै जेन खिन्थानो हागोन ना नोंथां माबोरै माखासे राहाफोर माइखौ एम्फौ जानायनिफ्राय बासायनो थाखाय
जेन'बा मुलि होनाय जायो खौ जायैनि थाखाय थैनायनि जाबाय बे होनबानो जों माबायो आरोना खम जालांनो हमखायो
अ
बेनि उनाव माइखौआथ' जों जेनेबा फाथ फिथाइ थायबाय फिथाइ थायखांनायनि उनाव आरामनो मोनबाय मोननाय समाव हाबाय जोङो खोनाबाय नोंथां? बे हानायाथ' जोङो न'आवबो हानो हायो नोंबो हानो हायो आरो सोरखौबाबो हा होनो हायो आरो उम हा होनानै औ औ न'खरनिसो ए औ औ नों माखौ मोजां मोनो? जों बेखौ खालामनो हायो आरो। रोगानायाव जोङो टेक्टरजों रोग जा होबाय दाथ' टेक्टरनि दिनना
औ औ गोदान मुगानि
गोदान मुगानि औ आरो जों मारा होनायाबो जों टेक्टरजोंनो होनो हायो नोंथां खोनाबाय एथ' औ गोदोनाथ' जिगु उम औ औ नोंथां औ औ मानो होनबा जों जोंनिया बै गोदो जोङो उन्दै समाव बैयो जोंनि दानि गोदान जुगनि टेक्टर एबा माबा मोनसे मिसिनफ्रा जोंनाव फैयाखैमोन आरो ना। गोबां बिबांनि जायाखैमोन। मोननो थाङाखैमोन बै समाव जोङो मोसौजों होनाय जायोमोन। एबा मैसोजों होनाय जायोमोन दाथ' जों नुनो मोनबाय जों घरे घरे टे क्टर घरे घरे मेसिन नुनो मोनसै ना? बिनि थाखायनो जोङो दा आरो जों दा बा बेखौ मेसिनारिखौ बाहायबा जोंनि टाइमाबो जोङो समखौबो जोङो हमथानानै दोननो हायो जेनेबा माखासे खिनिखौ जों दस्रायाव बाहायनो हायो।
अ बेफोरनो नामा नोंथां गोदान जुगनि आदबफोरजों गायनाय
औ नंगौ नों थां बे दानि एकदम सोलि फुनाय गोदान मुगानि आबाद मावनाय आरो
औ बिदिब्ला होनबा माइखौ बिदिनो गायो नोंथां।
औ औ बिदिनो।
नों खिन्थानाय बायदियैनो।
औ नंगौ ओं।
नोंथांजों राय्लायनानै। जोबोद मोजां मोनबाय आङो। माफोर माइखौ माबोरै गायो। आङो बिनि थाखाय गियान सोलोंनानै लानो हाबाय नोंथां। बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ जोबोद साबायखर। खर होयो। नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद। मोजां मोनबाय नोंथां।
औ दे दे इयुनाव मावबानो जाबाय बिब्दिनो औ।
बिदिनो आङो इयुनावबो मावगोन होननानै
औ। औ औ दे बिदिब्ला औ औ जागोन दे औ दे औ दे नोंथां औ गोजोन्थों।